औ नोंथां
अ खोनाना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
दा मा खालामगासिनो दङ
अ आङो दा दंथ'यो बिदिनो नोंथां
अ नोंथांनाव आङो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे दावबायोब्ला मा जोंहा मा गियान मोनो मा बाहेरा गियान मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ दावबायनाया जाहैबाय जोङो ओ मोनसे बे जायगासिम जायगा नायनो थांनाय आरोखि बे जायगा नायनो थानायजों लोगोसे जोंहा जिउआव गोबां खामानिफोर मावनाय थायो जेनेबा फरायनायखौ बुङोब्ला फरायनायजों जोङो मुखुब जानानै थायो साख्रि बाख्रि बुङोबा साख्रि बाख्रि मावनायाव जों मुं खौ मावनानै थायो नङा होमबा नोंथां जोङो बे समाव ओ जोंनि ओ फरायनायाव मोननाय गियानजों लोगोसे अरायथा गियानखौ सोलोंनो थाखाय दावबायनो थाङो आरो जोङो मा मोन मोनबावो ओ मानो थाखाय थांबावो होनबा जोंनि गोसोनि सानथि सानस्रिफोरखौ बा जोंनि ओ सानदांथिफोरखौ ओ रेजें खालामनो थाखाय जोङो बाहेरायाव थाङो आरो नोंथां
औ थाङो
अ ओमफ्राय
आरो
जोङो दावबायनाय होनोब्ला दावबायनाया जोंना अख्रां साजोंबो जों दावबायनो हायो जेरै जोङो एर'प्लेन बेजों जों दावबायनो हायो आरो हाजोंबो जों दावबायनो हायो दैजों दावबायनो हायो नोगौना नों थां
औ नोंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो जोङो फरायसालि फरायसालिनिफ्राय जोङो जेनेबा जेब्ला जों गथ'फोरखौ दावबायनो लाङोब्ला बै गथ'फोरा ओ गोबां माने बाहेरा गियानखौ लाबोनो हायो जायनि जाहोनाव बिसोरो बिजाबावल' फरायनानै ओ मोनो एबा मिथियो एबा जिब जुनारफोरखौ बिजाबावल' बिसोरो नुनो मोनो बिसोरो मोगथाङाव नुनो मोना बे बेफोरबायदि हिसाबै जोङो दावबायनायखौ लायोब्ला फरायसाफोरनि दावबायनायखौ लायोब्ला जोङो जुनारसालिखौ दिन्थिहैनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बै जुनारसालियाव थांनानै बिसोरो बिजाबाव नुनाय जेरै मोसा सिह' मैदेर बेफोरखौ बिसोरो बै जुनारसालियाव थांनानै नुनो मोननानै ओ गोबां बि बिसोरनिफ्राय गियान लाबोनो हायो बेबायदिनो ओ मोसा मोसाया बेफोरबायदि मोम मैदेरा बेफोरबायदि मैया बेफोरबायदि होननानै बिसोरो ओ मोगथाङाव नुनो मोन मोनब्लासो बिसोरो बेनि फारसे बांसिन ओ गियानखौ आरजिनो थाखाय बिसोरो आखायाव लागोन आरो थिग बेबादिनो आरो मोनसे जोंहा गोनांथार मोनसे दावबायनाय दंबावो जाय दावबायनाया जोंनि ओ आजै आजौमोननि एबा ओजोंनि आगोलनि रायजो राजा राजा रानिनि रायजो जाबोनाय ओ बेनि सोमोन्दै जोंहा मिथिनो बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जों नायहैनो हायो बे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला एबा दावबायनो थाङोब्ला फरायसाफोरजों लोगोसे जोङो गोबां ओ सुबुंफोराबो एबा सादारन सुबुंफोराबो थांनानै ओ नायहैनो हायो बायखोन्दा नेरसोन ओ होनोब्ला जोङो बै बायखोन्दा नेरसोन नायनो थाङोब्ला जोङो बेयाव गोबां माने ओ लिरथि लिरनाय थायो। बेफोरखौफोरखौ नायहैयोब्ला जोङो ओ मोनसे सानदांथि फैयो जों जारिमिन बुरखांनो बै बै समाव एबा राजा-रायजोनि समाव माबोरै रायजो बोदोंमोन सोरजों दावहा नांनानै ओ फेजेन जादोंमोन आरो सोरखौ सोरजों दावहा नांनानै देरहादोंमोन आरो सोर राजाया सोर राजाखौ बुथारदोंमोन बेफोरबायदिनि सोमोन्दै जोङो ओ बायखोन्दा नेरसोन नायनो थाङो ओ जोङो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हां खुर जायो जायनि जाहोनाव जोङो ओ जारिमिनखौ बुरखांनो गोनां जायो आरो नोंथां। बे औ। बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनाय आरो जोङो गोबां जायगायाव दावबायनो हायो जाय जायगायाव जोङो दावबायनो थाङोब्ला ओ बैसोर ओनसोलनि सुबुंफोरनि गाननाय-जोमनाय, जानाय- लोंनाय, थासारि बिसोरनि आसार-खान्थि फोरबो बेफोरबायदिफोरखौ जोङो नुबोयो। एबा जोङो बिसोरनि गियानखौ जोङो लानो हायो। बिदिनो जोङो गोबां बिसोरनि ओ मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो नुबोनानै एबा जोङो बिसोरनि गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय आसार-खान्थि महर-मुस्रि सोरनि गासैबो जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों बिसोरनि गासैखौबो जोङो मोन-मोनदांनो हायो आरो जों बिसोरनिफ्राय गियानबो मोननो हायो। लोगोसे बिदिनो जोङो मिथिंगायारि ओ मिथिंगायारि ओनसोल एबा मिथिंगायारि सम्फद सम्फदफोर जेरै जोंनि बिफां-लाइफां आरो गोबां दङ मिथिंगायारि सम्पदफोर। बेफोरबायदिनो मिथिंगारि मिथिंगायारि गोजोन थासारि एबा मिथिंगानि समायना महर हाजो- हाला, हाजो-हाला बि बिफां-लाइफां दैमा-दैसा बेफोरखौबो जोङो नायनो थाखाय जोङो थांनो हायो। बिदिनो खाथियाव गैयाब्लाबो एसे गोजानाव जोङो बायदि जोङो गारि मथर लानानैबो दावबायनो हायो बिदिनो जोङो बै मिथिंगायारि समायना महरखौ जुदि नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां दुखु-सुखुबो बावगारनायखौ नुनो मोनो लोगोसे जोङो लोगोफोरजों लोगोफोरजों थाङोब्लाबो एबा न'खरनिफोरजों थाङोब्लाबो जों बेवहाय मोनसे ओ लावखार ओंखाम जानाय बे हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोनबोदों नोंथां। नोंथाङाबो बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजों लावखार ओंखाम जाहैनो मोनफेरबायना नोंथां?
औ नोंथां थांखांबाय औ।
औ बेबादिनो जोंहा दावबायनाय दावबायनायखौ जोङो लाबाय थानांगोन जोङो फनफ्रोमबो नङा जोङो गेजेराव टाइम मोनोब्ला एबा जोङो गरम बन्द' फरायसालिफोर बन्द' थायोब्ला जों फरायसाफोरजों लोगोसे एबा फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे जोङो जयै थांनानै नायहैनो हायो बेनिफ्राय जोङो बै ओनसोलनि गोबां ओ प्रजेक्ट ओनसोलनि सोमोन्दै गोबां प्रजेक्ट फोरखौबो जोङो लिरनो होनाय नुनो मोनो जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा बै ओनसोलाव दावबायनो थांनानै बेनिफ्राय मा गियान सोलोंनो मोनखो मा मा गियान आरजिना लाबोनो मोनखो बेनि सोमोन्दै लिरनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां ओ। बेथ' बे जाबाय जोंनि गोसोखौ जोङो गोदान नेरसोनफोरखौ जोङो मिथिनो हायोना? जोङो बे दावबायनायखौ फ्राय ओरैनो थानाय समाव बानायो बा जिरायनाय समाव ना जों जिरायनाय सम होननानै बुङोबा ओरैनो थानाय सम ना नोंथां। समावनो जोङो फ्राय बानायो नंगौ नना नङा? नंगौ थिग बेबायदिनो आङो दावबाय गनायनि सोलाय जानाय समाव जोङो मा मा हाबा मावनो हायो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों नोंथां। बा जिरायनाय सम सम होनना बुङोबा जोङो ओरैनो थानाय सम जेन'बा जोङो माबा मोनसे साख्रि बाख्रि मावग्राफ्राबो जों मोनसे जिरायनाय सम थायो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो रबिबार बारायाव जोंहा ओ दि खामानि गैयाब्ला आरो खामानि गखांनानै फैनानै ओरैनो थानाय सम बे बेबायदिनो माखासे ओ साख्रि बाख्रिफोर मावै सुबुंफोरा ओरैनो थागारनाय जायो बेबायदि ओरैनो थानाय समबा जिरायनाय समबा दसे सम मोननाय बेफोराव जोङो गोबां हाबा हुखाफोरखौ मावनो हायो हायो आरोमा बेनि गेजेराव जोङो आखाइनि हाबा
औ नोंथां
मैगं थाइगं गायनाय बेफोरो थायो बेफोर खामानिफोरखौ जोङो जिरायनाय समाव मावनो हायो आरोमा दा बेबायदि बिदिनो आङो फोरमायनो सानदों आखाइनि हाबा आखाइनि हाबा होननानै बुङोबा जोङो ओ न'आवनो थानाय बा न'नि साखाथि खाथियाव थानाय बा थिंगानि फ्राय मोननाय बायदिसिना बायदिसिना मुवा बेसाद बिफां लाइफां बेन्दों बेनला बिलाइ दालाइ फोरजों जोङो माखासे आखाइनि हाबा बानायनो हायो आरो मा। बे आखाइनि हाबा होननानै बुङोबा जोङो बैफोर बायदि ओ माखासे सिखाफोरजों जोङो बेफोरखौ खाथि सैनानै बा दान खावनानै जोङो बायदि रोखोमै बायदि राहायै जोङो ओ न' न'आवनो जोङो आखाइनि हाबा मावनो हायो आरो। जेरै जोङो गुबै मिथिनाय बा गुबैयै जोङो बांसिन बाहाय आरो हाबाया जेरै जोङो औवा औवाखौ जोङो बयबो मिथियोना औवाजों जों जोङो आखाइनि हाबा खालामनायाव जोङो गोरलैसिनै आरो गोबांसिनै जोङो खामानि मावनो हायो। औवाजों जों ओ संग्राय सानद्रि, खबाइ, खा दा, सियार, मुरा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि औवाजों जोङो आखाइनि हाबा बानायनो हायो। जेरै जोङो बेखौ संग्राय बानायनो संग्राय बानायनोबा जोङो ओ जोनो बेखौ गासैबो टाइमावनो जोङो जागायनायनि फ्राय जोबजासिम बानायथारनांगौ बे नङा जोङो बेखौ जिरायनाय समाव थाद' थाद'यैब्लाबो मावनो हायो। जोङो जेरै संग्राय बानायनोबा जोङो औवाखौ जोङो खाथि सैनानै जोङो बेखौ फारि फारि हेबनानै बानायनाय जायो‌। थिग एखे रोखोमैनो खबाइखौबो जोङो बेबायदिनो खालामनो हायो। आरो जोङो जेरै जोङो ना हमग्रा आइजें आयलाफोर जेरै सेन खखा, जेखाइ बेफोर खौबो जोङो आखाइनि हाबायाव गोलैयो जोङो बेफोरखौ न'आवनो मोननाय ओ औवा बेफोरजों जोङो खाथि सैनानै बानायनो हायो आरो मा अब्ला जोङो जिरायनाय समखौ जोङो ओरैनो थांगार होआलासे बेबायदि हाबा मावनो हायो आरो जोङो फरायसा सम फरायसा समाव जों माखासे फरायसा सोरनिबा फरायसा समाव आखाइनि हाबाया जोबोर गोनां थार जोङो साख्रि बाख्रिजोंल' थांनानै था थानो हाया साख्रि बा बाख्रिजोंल' जिउ खुंनानै जोङो जिउ खुंनो हाया जोङो सा फ्रोमबो जुदि साख्रि बाख्रियाव इंगेस थायोबा जोङो मा होनो माखासे गाव-गावनि गोनांथि जानायखौनो सुफुंनो हा हानाय नङा नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो आरो जोंनि रोंगौथिखौ बिबो बिराद गोनांथार नंगौ ना नङा नोंथां बेबायदिनो जोङो आखाइनि हाबानि गेजेर गेजेरजों गावनि रोंगौथिनि गावनि रोंगौथिखौल' दोनखुमायालासे गुबुनखौ फोरोंनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो जिरायनाय समाव लानो हायो बेबायदिनो जोङो उन्दै-उन्दैफोरखौ लानानै बा बैसो जानायफोरखौ लानानै ओरैनो थानाय सुबुंफोरखौ लानानै जोङो माखासे आखाइनि हाबाफोर फोरोंनाय बेफोरबायदि हाबाफोरखौ जोङो जिरायनाय समाव लानो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो फरायसाफोरा माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो खलम दोनग्रा मोनसे आगजु ओ मा होनो बेखौ बेसाद जेरै जोङो आरोबाव बानायनो हायो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो ओ फरायनायाव गोनांथि जानाय बा जोङो न'खराव गोनांथि जानाय बेफोरखौ जोङो आखाइनि हाबा हिसाबै मावनो हायो आरो मा बेबायदिनो जोङो आखाइनि हाबा बा होननानै बुङोबा जोङो बिबायदि सिया थे ओ सियार ना-ना हमग्रा जेखाइ खबाइ बेफोरखौल' जोङो बुङा। जोङो गुबुन रोखोमै जोङो आखाइनि हाबा मावनो हायो। जेरै दंफांजों सियार टेबोल उन्दुग्रा बिसिना बानायनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ मुवा बेसाद दोनग्रा टेबोलफोर बानायनाय आरो जोङो मा गुबुन गुबुन बेबायदिनो दंफांनि बानायनाय ओ आखाइनि हाबाफोरखौ बानायनो हायो आरो मा बेबायदिनो जोङो गोबांथार आखाइनि हाबा मावनाय जों लोगोसे ओरैनो थानाय समाव जोङो साखाथियाव थानाय बा न' न'नि साखाथियाव थानाय लांदां हा एबा बारिफोराव ओरैनो थानाय जायगाफोराव जोङो फिसा फिसौ मैगं मैलाफोर गायनानै जोङो ओ गावनो गाव दिहुननाय ओ आबाद फसल दिहुन। ननानै जोङो ओ जानो हायो आरो मा। जेरै जोङो आथिखालाव जोङो गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार बाहायनानै औ गोबां रासायनारिक हासार बाहायनानै जोङो बायदिसिना मेडिसिन गोनां ओंख्रिफोरखौ मोनजायोना बे। फोरनिफ्राय जोङो बासायनो थाखाय न'खरनि साखाथिफोराव गायनाय ओ जोंनि मिथिंगानि मोननाय हासारजों गायनाय बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो जायोबा जेहायाबो थाजिम जायो आरो ओरैनो थानाय समाबो थांगारा आरोखि औ।
साबायखर थाबाय नों आ नोंथांनिसिम औ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय ओरैनो थानाय समाव जोङो मा मा माव